हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
औ औ आ नोंथाङा ओरैनो दं नामा दायो औ औ दंथ'योना मोजांना खबरफोरा
औ खबरा मोजाङानो नोंथां
औ औ आ बिदिब्ला नोंथां आ मोनसे आयदानि सायाव बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा आं मोनसे आयदा लानानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ नंगौ नोंथां हागोन
हायोना आ बाथ्राया जाबाय औ ओ जोंनि बर'फोरनि
औ
रंजाथाइ फोरबोनि सायाव आङो सावरायनो थाखाय बे कलखौ खालामनाय जादोंमोन दा आङो बे रंजाथाइ फोरबोनि सायावनो बाथ्रा सावरायनायनि सि सिगां आ आङो आंनि फारसेनिफ्राय बे रंजाथाइ फोरबोनि सायाव फंनैसो बाथ्रा जागायगोरनो सानदों
औ जागोन नोंथां।
औ दा जोंनि बर'फोरनि रंजाथाइ फोरबो बेनि सायाव जोंहा बेबायदि गोबांथार सावरायनांगौ जों दङ आरो जोंहा सावरायब्लाबो जोंनि गोबांथार ओ माखासे बाथ्राफोरा जोङो सावरायजोब बनो हाया खुगाजों बुंफोरजोब नो हायै जोंनि जोंनि खालसाराव खुगाजों बुंफोरजोबनो हायो गोबांथार बेबायदि बाथ्रा दङ। जियानो जाया मानो बर'फोरनि रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागुआनो बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो। जोङो बैसागुखौ गारनानै जों बर'फोरा माब्लाबाबो थावरिनो हाया। बैसागुआनो जों बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देर सिन हारिमु आ बैसागुखौ जोङो बैसाग दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो जों फालिजेननानै से दानहालागै गोदोनि समाव फालियोमोन। बैसागुआ जोंहा बर'फोरनि मोनसे बिखानि खावसे आमाय थुख्ल' होननानै जोङो गोबांथार बेबायदि आ लिरबिदांफोरावबो जों फरायबोनो मोनखाबाय दा जियानो जाया मानो औ जेयानो जाया मानो बैसागु बैसागुखौ जोंनि बर' समाजाव बा बर' हारियावहाय गोबांथार आथाल लायै आथाल सेंग्रानि सिख्ला सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला बोराइ बेन्थ' उन्दै बेबायदि गोबांथार आथाल लायै आथाल गोदोनि समाव सम लायै सम रंजाबोयोमोन।
औ औ।
दा बै समनि रंजानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गामियावनो
औ।
मोनसे हानजा लानानै
औ।
बैसाग दाननि गिबि सप्तानिफ्राय बा से थारिखनिफ्राय लानानै आ से दानहालागै रंजानाय जोंनि समाजाव गोदो सोलिबोदोंमोन आरो दिनैसिम बो माखासे समजों सोलिनाय नुनो मोनो गोदो गोदाय जोङो बैसागुखौ रंजानो थाखाय
औ।
खाम सिफुं सेरजा जथा दामनानै
औ।
मोनसे गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनायजों दोरोङारि देलायनायजों जोंहा गोदो गोदाय देलायनाय समावहाय नेचारेल जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय माखासे आ मुवाफोरजों जोङो बा साजायनायखौ जोंङ नुनो मोनोमोन
औ
आरो गाननाय जोमनायफ्राबो जोङो गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननाय जोमनाय खौ गाननाय जोङो नुनो मोनोमोन बै समावहाय
औ औ।
दा बैफोरजों जोंनि आ हारिमु बा जोंनि बैसागुनि मोनसे रंजानाय बेयो मोनसे खोब मोनसे समायना सावगारि महरै जोंहा जारिमिन थाबोदों आरो दिनैनि समावबो जोङो बै मोनसे जारिमिनखौनो उनसंनानै जोंनि जे दानि दानि थासारियावहाय दानि समावहाय जोंङो रंजानायखौ जोंङो नुनो मोनो गोदो गोदाय खाम सिफुं जथाजों दामोमोन नाथाय बे दिनैनि समाव एसे सोलायनाय दामनायनि बेलायाव जोंहा एसे सोलायनाय जोङो नुनो मोनदों खाम सिफुं जथा सेरजानि सोलायै जोंहा आथिखालाव जोंनि रंजाथाइ फोरबोआ मोनसे बक्स बेबायदि दामग्राफोरजों रंजानाय जोङो दिनै स समाव एसे रेकर्डिं मेथाइफोरजों जोङो रंजानाय जों नुनो मोनबाय गोदो गोदाय जोंहा खोब मोनसे समायना सावगारि जोंहा बेरखाङोमोन
औ नंगौ
सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय लानानै मोसौ थुखैनाय साननिफ्राय लानानै जोंहा मानसिनि बैसागु दाउ अमानि बैसागु बेबायदिनो गुबुन गुबुन बैसागुफोरखौ लानानै जोंहा रंजानाय फोरबोखौ जोङो खुंबोयोमोन दा दिनैनि समावबो रंजायो नाथाय जोंनि दामनाय देनायफोरा एसे सोलायबाय आरो गाननाय जोमनायफोरा फ्राय गानोब्लाबो माखासेखिनि गाननाय जोमनायफ्रा मुगाखौ लानानै समखौ लानानै माखासे डिजाइन सोदेरनाय जोंङो दिनैनि सम समाव जोंङो नुनो मोनबाय दा जियानो जाया मानो जोङो बैसागुखौ गोदो से दानहालागै फालियोमोन नाथाय आथिखालाव फालियोब्लाबो जोंहा सानब्रै सानबा बा सप्ता खनसेनि थाखायल' फालिनानै जोंनि फोरबोखौ बारहरनाय जोंङो नुनो नुनो मोनसै दा रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्ला बैसागुनि अनगायै जोंहा बेबायदि बर'नि मोनसे गिदिरथार रंजाथाइ फोरबो जोङो जोंनि गेजेराव जोङो बिदिन्थि हिसाबै जोङो लानांगौ दङ होननानै साना मानोना जोंहा बैसागुआनो जों बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो जों बेखौ बयबो मिथियो दा बे बेनिखायनो बै रंजाथाइ फोरबोखौ जोङो माबे ज बिथिङैब्ला जोंङो मुलुग दरबारावहाय मोनसे बर'नि देरसिन रंजाथाइ फोरबो होननानै जोंङो सिनायथि होनो हागोन दा बै थांखिखौ लानानै आथिखालाव खामानि मावलायोब्ला खोब मोजां दा जोंहा जोंहा जोंनि समाजाव बा जोंनि ओनसोलाव गोबां गामि गामि ओनसोलफोराव बै रंजाथाइ फोरबोखौ मोनसे गोजौ दरबारावहाय- -सिनायथि होनो थाखाय गोबांथार हाबाफारि लानानै गोबांथार मोनसे
औ
सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो आसा सिगां फारसे आवगायलांनो थाखाय बाथ्रा आ सावरायलायनाय जों नुनो मोनो दा बैफोर हाबाफारिफोर लानायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जोंनि हारियाव बैफोरखौ जोङो गोजौ फारसे लांनाय जोङो मोनसे थासारि जोङो दिनैनि समाव नुयो आरो बै थासारिखौ जों लांबाय थायोब्ला मुलुग दरबाराव जों सिनायथि जागोन जे बर' हारिया बैसागुजोंबो मोनसे गावखौनो मोनसे सिनायथि होनो हाबाय होनलायनाय मोनसे थासारि फैयो। दा बेखिनि हाबाफारि फोरखौ जों मावलायोब्ला जोंनि हारिया मोनसे मोजां थासारियाव फैगोन आरो गावखौ सिनायथि होनो हागोन। आंनि फारसेनिफ्राय बेखिनि बुंबाय। दा नोंथांनिफ्रायबो आङो बे आयदानिसिम बेयावनो आ मो-मोनसे मोजां खेंफोरथि होनो थाखाय
औ
आ खावलायगोन आरो नोंथाङा बे आयदानि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा?
औ, नोंथां हागोन। जोंहा बैसागो जानाखि नोंथाङानो बुंदों जों बेखौ जोंनि बिखानि आमाय थुखुल होननानैबो बुंनाय जायो। जोंहा बेयो ओ हारिमुनि बर'फोरनि हारिमुनि मोनसे रोदा होननांगोन जोंहा गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलिनाय ओ नोंथाङा जेरै बुंलां दों गोदो बेखौ ओ से सप्ता एबा नै सप्ता फालिनाय जायोमोन। नाथाय दा बे खौ बेबायदि गोबावै फालिनाय जाया। मानोना आथिखालाव ओ डिजिटेल सोलोंथाइनि मुगा जोंहा समजों लोगोसे खारफानो गोनां जायो। बेनि जाहोनाव जोंहा गुसुं समबाबो बैसागोखौ जोंहा एंगारा जासि फालिनाय जायो। ओ
औ
बैसागुआ ओ जोंनि ओनसोलनि नुनायखौनो आं एसे बुंनोसै नोंथां। ओ गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो जोंहा ओ सैथ्र दाननि जोबथा अक्टनिफ्रायनो जोंहा बैसागुखौ जागायो होनना बुंजायो। बै सानखालि जोंहा मोसौनि बैसागोआ ओ जागायो ओ आरोबाव जोंहा जानाखि मोसौनि बैसागो ओ बेखालिनो जोंहा मोनसे ओ बैसागु बराइ फोरबो बेखौबो खुंनाय जायो। मानोना बै सानखालि औ गो‌ खै-गोखा बायदिसिना एक्स-एक्था मैगं बुथुमनानै जोंहा जयै जोंनि जानाखि ओ गोजाम बोसोर बारहोनाय ओ बारहोनो थाखाय जानाखि जोंहा बेराम आजार ओ बेबायदि दंमोन बे‌ फोरखौ खारहोनो थाखाय माने जोंहा गोखा-गोखै मैगंखौ जायो होननानै मि थिनाय जायो आरो। बेनि अनगायै जोंहा से थारिक बैसागुनि से थारिकखालि जोंहा गेदेरफोरनो ओ मान होनाय आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर होनाय ओ बेबायदि
औ
ओ जोंहा हाबाफारि मोनसे जायो बेनि उनाव ओ नखरनि फुजा-फा थालफोराबो बै सानखालिनो जायो। ओ जोंहा मोसानाय मो‌ सानाया जोंहा ओ से थारिखनिफ्रायबो मोसायो आरो खायसेया नै थारिखनिफ्रायबो जागायो जोंहा से थारिख खालि बे मान लानाय हाबाफारियाव मालाबा समबो मोना। बेनिखायनो नै थारिख खालि जागायनो गोनां जायो।
औ
ओ गोदोनि बायदि एसेबां गोबाव मोसाबाबो खोब जोंहा साननै सानथाम मोसानायब्लाबो जयै जोंहा रंजानाय बेखौ ओ जोंहा बराय ओ बिदाय हरो‌ जानाखि बैसागो फोरबो आरो
औ
बे जोंनि ओ जानाखि दामनाय-देनाय बेफोर ओ गोदोनिफ्राय सो सोलिबोनाय बेफोरबायदिनो सिबाय थानांगौ जोंहा खाम सिफुं जथा जोंहा रेकर्डिं मोसानाय बायदिसिनाफोरखौ जोंहा टटेलि गारनांगौ ओ बे खौ आं खावलायनो लुगैयो औ जोंहा खाम सिफुं बेबायदि ट्रेडिसनेल बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुजों जोंहा मोसानांगौ आ
जोंहा औ जोंहा गावनि दंखायो दामग्रा दा आगजुफ्रा जोंहा गावनि निजा दंखायो
औ निजा दंखायो जोंहा आरोबाव ओ जोंनि बे हारिमुखौ जोंहा गोजौ ओ गोजौ फारसे दावगा होनोब्ला जोंहा मोनसे एगजामपोलबो हमनो हायो जानोखि जोंहा बागुरुम्बा दोहौ मोसानाय ओ जोंहा बेयो
औ
जोबोर गोजौ थाखोसिम मिथिजादोंमोन जोंहा इयुनाव बेफोरबायदि मिथिजाब्लावनो मिथिजाबावनोबा आरो जोंहा गोसार होबावनो थाखाय जोबोर खामानिफोर मावनांगोन ओ जानोखि जोंहा बागुरुमबा ओ दोहौ मोसानाय खौ जोङो एगजामपोल हमनानै नायोब्ला जोंहा आरोबाव इयुनाव बेफोरबायदियै जोंहा गिदिर गिदिर फेस्टिभेल बायदिसिना ओ ज' जालायनानै खुङोब्ला एबा गुबुन हादोरफोरनो जोंनि नैबे जानोखि हारिमु बे खौ गुबुन हादोरनि सिगाङाव जों लाबोनानै दिन्थिनो हायोबा नित्सय जोंहा सानसे ओ बयजोंबो आरो गोबांसिन गोथौसिनै मिथिजागोन होननानै आं नोंनो
औ औ औ
बेबादि बागै आरोबाव सावराय आरो जौगाहोनो गोबां ओ सम दङ ओ जोंहा आरोबाव समफोरखौ नांगोन अब्लाना जों जौगाहोनो हागोन
औ औ दा जेखिनि बाथ्रा सावरायबाय जोंहा समाबो जाबाय नोंथां औ दा उननि समाव जोङो मोजांथार मोनसे थासारियाव सावरायफिनसै
जागोन दे औ नोंथांसिम साबायखर